हेलौ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा होनोमबा फ्रि दङनाा दायो?
औ फ्रियानो दङ।
अ होमब्ला जों नोंथां मोनसे टपिक सायाव सावरायनोसै दायो बेनो जाबाय
औ औ औ औ
ओ जोंहा हारिमु होनब्ला मिथिखायो जे जों हारिनि सिनायथि जों नुजासारनो हायो हारिमुवा जाबाय हारिनि सिंस्रि होननानै जोंहा गोबां बिजिरगिरिफ्रा बुंलांदों जेरै जेरै- सासे सुबुङा गावनि मोखांखौ नायनोब्ला मोनसे आयनानि गोनांथि जायो बेबायदिनो हारिमुवा जाबाय हारिनि आयना। जेराव मोखांखौ आयनायाव नाय ब्ला गावनि मोखांखौ नुयो। जेरै हारिमुखौ नायोब्ला मोनसे हारिया सिनायथि जायो बेबायदि गोबां बिजिरगिरिफ्रा बुंलांदों आरोखि। जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों मोननो हायो हारिमुवा जेनेबा मोनसेल' बुस्थुजों मोनसेल' जिरादाजों बे जानाय बुस्थु नङा जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव मोनो जानाय लोंनाय बा बायदि बायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बिथिङाव जों हारिमुखौ जों मोननो हायो जोंहा हारिमु थोंजोङै जों हारिमु होननानै बुङोब्ला बांसिन गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेयाव जों थोंजोङै खन्थाइखौ नुनो मोनो आरो बेखौ बिनि बागै सावरायनायखौ जों नुनो मोनो जों गाहायै बर' सुबुंफोरा गाननाय जोमनाय जेरै आइजोफोरा दख'ना हौवाफोरा गामसा बा हिनजावफ्रा दख'ना फास्रा हौवाफ्रा गामस्रा गामसा गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव हौवा हौवाफोरा आर'नाइनि खट बायदि बायदि गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव जेब्ला आइजोफोरा गावनो गावनि आखाइजोंनो दानानै आगर एरनानै हौवाफोरखौ गानहोयोमोन हौवाफोरनो बा न'खरनि सुबुंफोरनो गानहोयोमोन बै समाव गाहायै हौवाफ्रा गामसाखौनो गानोमोन नाथाय गस्ला हिसाबै जोंहा बै समाव जेबो गैयामोन गोदो गोदायनि समाव जोंहा हारिनि हारिमुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथांना लाखिबोदों होनना बुङोब्ला जों बांसिनै क्रेडिटखौ बा बांसिनै जोङो ओ बाख्नायनांगोन जों बांसिन बाख्नायनांगोनबा जोङो आइजोफोरखौ बा बर' आइजो जोंनि बिमा माहारिखौ मानोना बिसोरसो बै समनिफ्रायनो जाय समनिफ्राय सि जोब गाननो रोंबोदों बै समनिफ्रायनो उल जिनि उल सि बा इन्दि सिनिफ्राय लानानै बिथांमोना गासैबो सिफोरखौनो गावसोरनो दाजोबोमोन। जेराव बिनि थाखाय गाहायै जोंनि आइजोफोरा जोंनि बिमा माहारिया जोंहा इन्दि एम्फौ फिसियोमोन। इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै इन्दि एम्फौआ जेब्ला देरो देरोब्ला बियो बियो मोननानै फिथोब थोबो फिथोब थोबबा बेखौ बे फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ बख'नानै बे फिथोबखौ ज'मा खालामनानै दै गुदुङाव होनानै गलि होनानै बेखौ खुन्दुं बानायनाय जायोमोन। आरो बे खुन्दुाव गावनि नांगौबायदि गाबफोरखौ बा गाबफोरखौ दिहुनना लानो थाखाय। जोंनि आइजोफ्रा माखासे बिफांनि बिबार बिफांनि फिथाइ, रोदा, बिगुर बायदि बायदिखौ जों बुथुमनानै बेयाव गाब गानानै आइजोफ्रा सिफोरखौ दायोमोन आरो। आरो बिदिनो जोंहा आइजोफ्रा गोबां रोंगौथि गोनांखामोन जेराव बिसोरो गाव गावनि दख'ना फ्राव गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ एरना लायोमोन। जेरै बुंनो थाङोब्ला फारौ मेगन होन जेखाइ आगर दाउस्रि आथिं, दिंखिया आगर, हाजो आगर दाउसा मोख्रेबनि आगर बायदि बायदि। बायदि बायदि आगरफोरखौ बर' आइजोफ्रा गावसिनि दख'नायाव एरनानै समायना नायै आगरखौ एर खांनानै बिसोरो गानोमोन जोमोमोन आरो। बिदिनो हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनायफ्रावबो जों नुनो मोनबावो। दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला बर'फोरनि दामनाय देनाया गाहायै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगना, थरखा बायदिफोरखौनो जों मोननो हायो। जोंहा खाम आरो सुबुंफोरखौ लानानै गोबां गोबां माने ओ गोमोथाव सल'फोर दङ। बिनि जोनोम जानाय सल'फोर दङ। सिफुंनि जोनोम जानाय सल'फोर दङ'। बेफोरखौ जों नायोबा नुनो मोनो। दि बर'फ्रा खामफोरखौ गोबां बोसोरनि सिगांनिफायनो माने बाहायबोदों। जेरै खाम बानायनो थाखाय बर'फ्रा गाहायै गाहायै जों बुंनो थाङोबा मान्दार दंफां, मान्दार बिफांखौ बाहायो। आरो खाम बानाय खामखौ जेराव बानायगोन। बेयाव हिनजाव मानसिया मालाबाबो थाङा। आइजो मानसिया मालाबाबो थाङा। खामखौ बानायनो थाखाय गिबियाव दंफांखौ दानखलाय गोरनाय जायो। दानफायनानै बिनि गेजेरनि मादा फोरखौ दानख'जोबनानै गोबा खालामना लानाय जायो। आरो बेखौ जाय जायगायाव थुमगोन। जों बिजाबफ्राव फरायना मोननाय बायदिब्ला खामखौ थुमनाय समाव। लायनो थुम खाम थुमग्रा जाय हौवा मानसि बियो। जेबो सिगानो मोनानो। जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेफोर बायदि बानायो। आरो सिफुंखौ औवा थेरिनिफ्राय बानायनाय जायो। सिफुङा गाहायै बर'ना मोननै मोनसे लावखार सिफुं मोनसेया जाबाय सिफुं गोलाव। लावखार सिफुङा जाबाय जेराव बै समाव गोदो गोदायनि समाव बर'फ्रा गावखौ जिउ खुंनो थाखाय गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय माखासे गोरिब न'खरनि सुबुंफ्रा फिसाजो फिसालाफ्रा दाहोना रुवाथि थायोमोन। जेयावनो दाहोना फ्रा गावसोर मोसौ गुमनाय बा बायदि बायदि खामानि मावनायाव जिरायनाय समाव दामनो थाखाय लावखार सिफुं बानना लायोमोन बेयाव गासै गरंखौ सिफुं बिनि सिफुंनि गरंखौ लावखार सिफुङा लावखार सिफुंनि गर'ङा मोनद'था थायो आरो जाय जोंनि सिफुं गोलाव अरजिनेल सिफुं जायखौ जोङो बायदि बायदि हाबायाव बाहायो आर'ज मेथाइ बा जोंनि हारिमु हिसाबै बोजबना लाजानाय सिफुं बिनि गुरुङा मोनबा जायो आरोखि बेफोर बायदिनो जों गोबां नुनो मोनो जेरै मोसानायनि बेलायावबो जेरै जों नुनो मोनो दख'ना फास्रा गान नानै जोंनि बर' आइजोफ्रा बा बर' सिख्लाफ्रा बा बर' हिनजावसाफ्रा बागुरुम्बा मोसानाय नुनो मोनो दाउस्रि देलाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय बिदिनो जारा फाग्लानि मोसा दानाय मोसाग्लांनाय बायदि बायदि मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा नोंथाङा बेफो गै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जेनेबा नोंथाङानो जेनेबा बर' हारिमुनि बागै गोबां खोथा बुंलांबाय। ओ सै नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जेनेबा गोदो गोदाहाय ओ बर'फ्रा जेनेबा जोङो हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जों जेनेबा जा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय ओ गासैखौबो दानाय लुनाय गासैखौ जों हारिमु होननानै मिथिखायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ जेनेबा नोंथाङा बुंनो ओ नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा गोदो गोदायहाय बर'फ्रा नंगौ थारै बियो सैथो। गोदो गोदाय बर' आइजोफ्रा जेनेबा दानाय लुनायाव जोबोद मुखुबमोन होननानै जों सानोमोन आरो नोंथां।
औ
औ बेबादिनो जेनेबा ओ बिसोरो गावसोरनो आखाइजोंहाय ओ ओ बानायनानै जेनेबा दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जेनेबा बेबादिनो गोबां गाब गाबनि सोमोन्दैबो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा बेबादिनो दिंखिया आगर बेबादिनो गोबां गाबनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ बेबायदिनो बुंलांखाबाय आरो नोंथां।
औ औ।
जेनेबा जों जेनेबा ओ बेबादिनो हारिमुनि बागै बुङोब्ला जोङो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बेलायाव जों नायोब्ला जेनेबा जानाय आदार होननानै बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो गाहाय जानाय आदार महरै सानो आरो नोंथां।
औ औ।
औ गोदो गोदाय माने बर' फोरा जोङो माइ आबादखौ माव ओ मावनायखौ जों थारैनो नुनो मोनो बे माइनिफ्रायनो जोङो ओंखामखौ मोनो ओ आरो बि दिनो जेनेबा दासिमबो जोङो माइ आबादखौ जों मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो बेबायाददिनो जेनेबा ओ दामनाय देनाय दामनाय देनायनि बागैबो नोंथाङा जेनेबा बुंलांखाबाय जेनेबा खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा, ज'रखा ओ थ'रखा बे फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायलांखाबाय जेनेबा खाम, सिफुंनि सोमोन्दै। ओ थारैनो सैथो जेनेबा गोदो गोदाहाय जेनेबा खाम सिफुं ओ थ'रखा बेफोरखौबो जोङो बैसागु बोथोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय जेनेबा गोदो गोदाय फ्रायनो जेनेबा बे बैसागु बोथोरखौबो जोङो ओ फालिबोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आ रो आथिखालसिमबो जोङो बे बैसागुोथोरखौ फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बेबादिनो जेनेबा जानाय लोंनाय जानाय लोंनायावबो जों गोबां रोखोमनि जोङो जेनेबा मैगं थाइगंखौ मोननो हायो जेनेबा बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना जेनेबा बेबादिनो गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय जेन नेबा बेबादिनो दिंखिया बेबादिनो मै‌ बेबादिनो लाफा सायख' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै गोदो गोदायनिफ्राय माने बर' सुबुंफ्रा ओ जानायखौ जों मोननो थाङो आरो नोंथां।
औ-औ।
औ। ओ बेबादिनो जेनेबा आरो नोंथाङाबो ओ बर' हारिमुनि बागै फंनैसो आंनो फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ थारैनो थारैनो हागोन। हारिमुवा मोनसे गुवार फोथार बेखौ जों सावरायनानै फोजोबनो हाया। जों जाखौ सावरायो बेयावनो जों हारिमुखौ मोननो हायो। जेरै जों मोसानायनि बेलायावनो नाय जुदि बागुरुम्बा मोसानायाव मोनसे सिस्टेमेटिक मोसानाय जायो बेयाव नोङो
औ।
गोसो बायदियै जोङो मोसागिरि बिथां बा मोसागिरि आइजोफोरा गोसो बायदियै गावनि, गावनि गोसो बायदियै बेयाव गाननाय जोमनायखौ बिसोरो गाननो हाया बेयाव मोन मोनसे रोखोमनि गाननाय दं बेखौनो गासिबो मोसाखावरि बिथांमोना गानजोबनांगोन जेरै दख'ना गोमोबा दख'ना गोमो, फास्रा गोथांबा फास्रा गोथां। बे बायदिनो दामनाय-देनायनि बेलायावबो हारिमुवा बेरखाङो। जेराव खामजों, सिफुंजों ज थाजों सेराजों मिलायनानै मोनसे जों मिलौदोे दें जों दिहुनो बे मिलौदो देंखो बे जोंनो मोसाखावरि बिथांमोना मोसायो। बिदिनो बायदि बायदि बिथिङावबो जों मोननो हायो बिदिनो नायनो थाङोब्ला जोङो हारिमुवा जोंना जेरावबो बिथां जेरावबो बेरखाङो जों हाबा खेराइखौनो जों नायनो हायो। हाबा खेरायआवबो जोङो जोंना जेनेबा हाबा हिसाबैथ' बा हिनजाव नायनाय हिसाबै जोंहा गोबां माबा दंखायो। मोनब्रै मोनबा जोंङा- खान्थिफोर दं नाथाय जों गुबै हाबा हाबा गोलावखौ नायोब्ला हिनजाव नाय नायहैनाय हिनजाव नायहैनायनि उनाव हिनजाव लाबोनाय बिनि उनाव हाबा दाननाय बायदि बायदि खान्थि दं। बेयावनो जोंहा हाबा जोबखांनायनि उनाव ओ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि न'खरजों बिबैयै खालायनाय। ओ मामाय मारा खानाय बारिहा बारि हागा बासिनाय बायदि बायदि जों खान्थिफोरखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों जों हारिमुखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। जेराव हाबा हाबा होननानै बुङोब्ला बेयाव जोंहा मोनसे गोनांथार मोनसे फिसा बा गिदिरानो जा बियाव जोङो हाबा होननानै बुङोब्ला गोदोनि हाबा गोलाव जोङो हाथासुनि खुरनाय नुनो मोनोमोन।
औ।
बे हाथासुनि खुरनायाव जोंहा मोनसे मुंदांखा ओंख्रि जानाय जायो बर'निनो बेनो जाबाय अनला ओंख्रि जेराव बे ओंख्रिखौ जोंहा हिनजाव गोदानानो संनाय जायो आरो बेयो बे ओंख्रियाव मालाबाबो हालदै होनाय जाया। बेफोर बारे बारे बिखौ मोनसे हाथा मोनसे हाथा माने दंफांनि हाथायावनो लानानै बिखौ राननाय जायो बेफोरबायदिनो बिनि थाखायनो हाथासुनि मुं मोन दो बेफोरनि गेजेराव जों बर'फोराव गोबां हारिमु बेरखांनाय नुनो मोनो बिनि उननाय बिनि अनगायैबो जों नायनो हाबावो जोंहा बायदिसिना माने बेसादारि हारिमु बेवा बेसादारि बेसादा ओ बेसादारि मुवा बेसादफोरखो जों दिहुनन्नायफ्राव नुनो मोनबावो जेरै- जों उवाल गाहेननि बाहायनाय होन जोंहा सि दानायाव थाथखालनि बाहायनाय बुं नांगोल दाननाय बुं मै बानायनाय बुं आबाद मावनाय बुं बायदि बायदि बिथिङाव जोंङो बर'नि हारिमुखौ नुनो मोनो आरो जेराव बेफोर गासै खौबो मिलायनानै जोंहा बर'नि हारिमुवा एसे गोजौ थाखोसिम दावखोलाङो आरो। होमब्ला नोंथां। जोंनि रालायनाय समाबो जाबाय होमबा दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय औ।